होनदोंना नोंथां ओ नोंथांखौ ओ कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
अ अ होनो हागोन।
औ नोंथां। ओ बिदिब्ला आङो ओ सोंनोसै ओ नोंथाङा सोलोंथाइनि ओ सोमोन्दै ओ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ।
औ नोंथां।
अ अ सोलोंथाइ बुङोब्ला जों ओ दा गोबाङानो ओ सोलोंथाइ लानो नांगौ बिदिनो अ उन्दैनिफ्राय गिदिरसिन जोङो गोबाङानो सोलोंथाइ लानांगौ ओ बिदिनो जोङो सोलों थाय लाब्ला जोंनिनो गोबां मोजां जायो आरो बिदिनो गोबां ओ सहायबो जायो। दा बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबाङानो ओ सोलोंथाइ लाथारनांगौ होननानै जोङो औ जोंनि थाखाय गोनांथार आरो सोलोंथाइया ओ बिदिनो जोङो जुदि सोलों औ सोलोंथाइ लायाबा जोङो जाम्बा जाम्बि जाना थानांगोन। ओ बिदिनो ओ बेलेग ओ नि मानसिफोरजों जोङो नारसिन जानांगोन ओ ओ ओ बेलेगनि ओं बेलेगनि मानसिफोरा गोबां दावगाबाय ओ जोंनि बिदिनो जोंनि बर'फोराबो दा सोलोंथाइ लानानै गोबां दावगानांगौ ओ बिदिनो जोङो मोजाङैनो सोलोंथाइखौ लानांगौ ओ बिदिनो उन्दैनिफ्राय दा जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो ओ गाज्रि सोलोंनाङा बिदिनो सोलोंथाइ लाथार नांगौ औ दानिफ्रायनो जुदि जोङो उन्दै गथ'फोरखौ सोलोंथाइ लानो होआब्ला ओ बिसोरो ओ देरनानै गाज्रि जालाङो औ बेलग गुबुन हारि औ बेलेगनि मानसिफोराथ' गोबाङानो दावगाबाय होननानै जोङो मिथिगौ। जोंनि ओ दा जोंनि बर'फोरा औ जोंनि बर'फोरा ओ बांद्राय एसां दावगानायबो नङा बुंनो थाङोब्ला ओ बेलेग औ दा बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनिख्रुइ दा जोंनि बर'फोराबो गोबां दावगाबायबो होननानै जोङो मिथियो ओ बिदिनो औ सोलोंथाइजों ओ जों गोबां सोलोंनो सोलोंना लानो हायो जेरै जों फरायनायनि अनगायैबो गोबां ओ मा होनो गोबां सोलोंथाइ लानो हायो सोलोंथाइ होननाय बुङोबाथ' जोङो फरायनायल'सो नङा गोबां खामानिफोराबाबो सोलोंथाइ जायो आरो ओ बिदिनो जोङो
ओ बिदिनो जोंङो दाथ' गोबां बर' सि ख्लाफोरानो ओ सोलोंनाय होननाय बुङोब्ला गोबाङानो जोङो दा ओ मेकआप आर्टिस्ट बिदिनो ओ जोंनि ओ जि सिथाबनाय बिदिनो जोंनि जि दानाय ओ बेफोरखौ जोङो ओ गोबाङानो जोङो सोलोंना लानो हायो आरो बिदिनो जोंनि औ बर'फोरा ओ बिदिनो गोबां ओ सोलोंथाइ सोलोंथाइबो लाबाय ओ नोंथाङाबो हायोबाय एसे फोरमायना होदो
औ नोंथां ओ सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जों ओ सोलोंथाइखौ गासै ओ सुबुंफोरानो ओ लानांगौ बा रोंनांगौ जायो आरो नोंथां।
औ
सोलोंथाइया मोनसे जोंनि ओ गासैबो सुबुंफोरनि थाखाय ओ गोनांथार आरो नोंथां
औ
ओ सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोङो ओ बा फरायनाय फरायनायफोरखौ ओ बुजिनाय जायो नोंथां सोलोंथाइखौ जोङो सोलोंथाइखौ जोङो मोजाङै लायो। अब्ला जोंनि थाखाय मोजां जायो आरो नोंथाङा बिदिनो जोङो सोलोंथाइखौ सोलोंथाइखौ जोङो लानानैनो जोङो साख्रि आरो बेफोरदिनो ओ बेलेग ओ गुबुन गुबुन ओ खामानिफोराव जोङो ओ नांगौ जायो नोंथां बिदिनो जोङो सोलोंथाइ लायोब्ला साख्रिफोरखौबो जोङो मोननो हायो नोंथां ओ बिदिनो ओ सोलोंथाइखौ जोङो ओ बिदिनो सोलोंथाइखौ जोङो लायोब्ला बि बिदिनो सोलोंथाइखौ जोङो लायोब्ला गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन बा जायगाफोराव जोङो दावबायनो बा मा गिदिंनो बा बेरायनो थांनाय जायो आरो नोंथां बेयाव जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला बेफोरबादि जायगायाव जोङो बेरायनो थांनायफोराव जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जायगाफोरनि मुंफोरखौ जोङो रायखांनानै बा बुंनानै मिथिनो हानाय नङा आरो नोंथां
औ
बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइखौ सोलोंनानै लानाया गोनांथार आरो नोंथां। बिदिनो जोङो सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोङो गासैबो सुबुंफोरखौ बा सुबुंफोरानो लानांगौ जायो बिदिनो सोलोंथाइखौ जोङो लायोब्ला गावबा गावनि थाखायबो आरो न'खरनि थाखायबो आरो लोगोसे समाजनि थाखायबो मोजां एबा गोग्गाथाव जानानै फैयो आरो नोंथां।
औ
आथिखालावथ' जों आथिखालावथ' जोङो बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो ओ गोबां‌ ओ बे गोबां खहायबो मोननो हादों जेरैहाय जोङो सोलोंथाइ लानायाव जोङो सरखारफोरनिफ्राय गोबां रांखौहाय मोननो हादों नोंथां। रांनि रांनि अनगायैबो जोङो जेरैहाय दा क्लास सिक्स सेभेन बेफोरो थाखोफोराव जोङो गस्ला गस्ला लंपेनट बिदिनो माइरंफोरखौबो जोङो होनाय नुनो मोनो नोंथां। बिदिनो जोङो सरक सोलोंथाइ लानायनि बेलायावबो जोङो गोबां गोबां सरखारारनिफ्राय गोबां सहाय मोननो हादों आरो नोंथां।
औ
ओ‌ बेजों लोगोसे जोङो ओ मोजां मोजां मार्क लानानै उथ्रिसारनाय फरायसा फरायसा फरायसुलिफोरखौबो जोङो आर'नानायइजों जोङो मान बावनाय बावनानै होनाय जायो आरो नोंथां। जाहा जाहाथे बेनिफ्राय आरो इयुनाव मोजांसिन सोलोंथाइ ला हैनो हायो होननानै नोंथां। बिदिनो जोङो सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ आरो नोंथां। आथिखालावथ' बुंनो थाङोब्ला जोङो आइजोफोरखौनो बांसिनै सोलोंथाइ लानाय खौ नुनो मोनो आरो जौगाखांनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां बिदिनो ओ सोलोंथाइखौ ओ जोङो ओ बिदिनो ओ लानांगौ जायो नोंथां
अ
सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो बेफोरबायदिनो जाम्बा जाम्बि बा जेबो रोङि बेफोरबायदि जानानै थानांगौ जायो नोंथां। बेनिखायनो जोङो खुनुरुखोमै जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायोब्ला मोजां आरो नोंथां।
औ
नोंथाङा ओ नोंथाङाबो सोलोंथाइनि ओ सोमोन्दै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां
अ उम जों दा बुंनो थाङोब्ला सोलोंनायखौ लानाया गोबाङानो गोनां ओ दा जोङो ओ सोलोंथाइ लानानै ओ गिदिर गिदिर जोङो साख्रि-साख्रि लानो हायो ओ गोबां ओ साख्रि गोबाङानो ओ बायदिसिना साख्रि लानो हायो जुदि नोङो मोजाङै फरायोब्ला ओ बिदिनो ओ डक्टर इन्जिनियार जानो हायो आरो बिदिनो ओ औ बिदिनो दा गोबाङानो सरखारा ओ गोबां खहाय होनाय जायो ओ बिदिनो पुलिस साख्रिफोरखौ ओ बांसिनैनो थाब थाबनो मोननो हायो दा दानिस औ बिदिनो बिनिखायनो जों गाव गावनि ओ इयुनखौ दालांनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ हो नांथारगौआनो बायदियानो दानि जुगाव ओ औ जों गोदो ओ बांद्राय सोलोंथाइ लानाय होननाय खोनायाखैमोन आरो जि सोलों थाइ लायो गोदो ओ बांसिनानो ओ जोङो साख्रिफोरखौ मोनो होननाय खोनाखादोंमोन आरो ओ बिदिनो बिदिनो थाब थाबनो मोनो होननाय खोनादोंमोन ओ दा जों ओ गोबाङानो ओ फरायनांगौ बेनि उनावसो जोङो साख्रिखौ मोननो थाङो आरो खायसे खायसेया साख्रि मोनाबो औ बिदिनो जोङो ओ जुदि गाव गावनि थाखाय जों मोजाङै फरायना लानो हाय जों साख्रियाव ओ साख्रिखौ मोननो हायो आरो दा गोबाङानो ओ जुदि गाव गावनो जुदि सोलोंथाइखौ मोजाङैनो लानो हायो औ बिदिनो जोङो मोजाङैनो ओ माबानो हायो आर' साख्रि बा न'खरफोरखौ सालायलांनो हायो सासे मानसियानोज बेनिफ्राय जोङो दा दा बुंनो थाङोब्ला मानसिफोरा सोलोंथाइखौ आद्रा खालामनानै गोबाङानो गुबुन जायगायाव ओ बिदिनो आनिथानि खामानि मावहैयो ओ बिदिनो औ बिदिनो ओ गोबाङानो मानसिफोरा गुबुन जायगायाव खामानि मावहैनानै जोङो दा गोबां आलाय सिलाय जानायबो खोनानो मोनो आरो ओ बि ओ औ नोंथां बिदिब्ला जोङो दोनथ'लायनोसै नामा समाबो जाबाय जोंना औ औ औ
गोजोन्थों
दे